औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ मा खालामदों नोंथाङा दायो?
ए नोंथां नै दं ओरैनो जिरायलाबायनानै नोंथां।
अ नोंथांना नेटआ एसे मोजां नाङा
अ एबार खोनाबाय नोंथां?
औ खोना
हेलौ अ खोनादों दा?
खोनायाखै नामा नोंथां हेलौ
औ खोनादों माथो आङो औ खोनादों।
नोंथाङा औ खोनादों नोंथाङा एसे नेट गोनाङाव थालाय। हेलौ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां हेलौ।
औ एबार दे बुंलाय खोनाबाय दा?
अ औ नोंथांजों माने आं मोनसे। आयदानि सायावसो रायज्लायनानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
अ दे बुंनाय नोंथाङा मा आयदामोन बियो?
माने जोंहा जेनेबा ससियेल मेडियानि गेजेरजों जों माबायदि रां खामायनो हायो। बेनि बागैसो नोंथांजों सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां एबा ससियेल मिडियाया जोंनि जिउ खुंनायाव जोंनि जिउआव मा मा? बायदि जेनेबा दावगा जायगा आवग्रिनानै दं बेबायदिनि बागैसो रायज्लायनानै कल खालामदोंमोन आं।
अ बेथ जोबोद मोजां आयदा नङा मोनथां बेनि बा थ गोबां बुंनो हागोन नङाहोनबा ओनथां जेनबा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होग्रोलाय ओन्थां
औ बिदिब्ला आं फोरमायसै ससियेल मिडिया होनबाथ नोंथां मिथिखागौ जांगौ नथां।
औ मिथिगोनथां औ औ
औ। जेब्ला जोंहा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंथ जोङो गोबां रां खामायनो हायो एबा राङा आरजिनो हायो
गोबां दाब दाब हादरनि गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोराबो ससियेल मेडियानि दारैनो गोबां। आं खामाय आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
खोनानो थां
खोन खोनादों नोंथां खोनानो।
नङा जेनेब्ला औ खोनादोंथां हेलप खोन्था खोनायाखै ना मा?
खोनादों नोंथां खोनादों बुंलाय?
औ औ माने जोंहा ससियेल मिडियानिफ्राय रां खामायनो थाखाय गोर गोबां माने प्लेटफर्म एबा गुबुन गुबुन। गुबुन माने। जों खामायनो गुबुन गुबुन जेनेबा जों गुबुन गुबुन बेसाद जेनेमाब्ला मा होनगोन बेखौहाय गुबुन गुबुन बुस्थु एबा मुवाफोरनिफ्राय जों माने खामायनो हागोन आरो जेनेबा जोंहानो होन इउटुब ओ फेसबुक होन आरो गोबां माने रोखोमनि माबे रां आरजिनो थाखाय जेनेबा अब्ला बिदिनो मोनसे मा होनगोन बेखौ जेनेबा माबा मोनसे दं आरो जेरै जोंहा हमनानै ला इउटुब नङा होमबा नोंथां। आं इउथुबखौथ नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ नोंथां।
औ नोंथां मिथियो।
हेल नोंथां औ औ। थि नोंथां बिब्दिब्ला जोंहा इउ औ बिब्दिब्ला नोंथाङाबोथ इउटुबफोर नायखायै जानांगौ
औ नायो नोंथां नायो।
औ जेनेबा जोंहा इउटुबनिफ्राय माबोरै रां खामायनो होनब्ला जों एसेबाबो मिथिखायो एसे एनैबाबो जों मिथिखागोन आरो गोबां सुबुंफ्रानो मिथिखायो बेफोरनिफ्राय बोरै रां खामायनाय जायो जेनेब्ला हमनानै ला नों बेफोरनिफ्राय रां खामायनो थाखाय खायहाय जेनेब्ला जोंहा गावनि जे नोंनि रोंगौथिखौनो औ एबा जोङो सानफ्रामबोनि जोंनि रोंगौथिफोरखौनो जों मा मा रोङो जों मा जायो जों बेफोरखौ देखायनानै रां खामायनो हायो आरो नोंथां
औ नोंथाङा आरो औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ नोंथांना नेटआ बांद्राय मोजां नङा नोंथां
एबारलै नोंथां खोनाबायना?
औ एबार खोनादों नोंथां औ खोनादों।
देलाय बुंफिनलाय नोंथां
जोंहाथ
औ नोंथां औ
औ जेनेब्ला जोंहा इउटुबनिफ्रायनो गोबां रां आरजिनो हायो आं बेखौ बुंखांखाबाय आरो आं एसे बुंबावनि जेनेबा जोंहा इउटुबनिफ्राय रां खामायनो थाखाय जों जेनेबा जोंनि गावनि रोंगौथि थि फोरखौ देखायनानैबो जों खामायनो हायो जेरै हमनानै ला नोंथाङा जोबोद मेथाइ खननोनो गोरों होनना नोंथां हमनानै ला जेनेब्ला नोंथाङा मेथाइ खननो गोरों अब्ला जों बे मेथाइफोरखौ खननानै एबा भिडिअ' बानायनानै जोङो इयउटुबाव एबा ससियेल मिडिया दियायाव हगारनानै जों माने रां खामायनो हायो आरो
औ नोंथां औ
जों बोरै रां खामायो होनोब्ला जेनेब्ला नोंथाङा बेयाव हगारबाय जुदि नोंथांनि थाखाय जेनेब्ला नायगिरिफोरबो थानांगोन आरोना नोंथां आरो नोंथाङा जेनेब्ला औ मोजां मोजां रोखोमनि भिडिअफोर एबा मोजां मोजां कनटेन्टफोर बायदिफोर हगारबासो गुबुनफ्राबो नायगोन नालाय बिब्दिब्ला नोंथाङा नोंनि रोंगौथि थिखौ मोजाङै देखायनो नाजानांगोन मोजां मोजां खामानिफोरखौ मावनानै देखायनांगोन बयजोंबो एबा नायगिरिफोरजों मोजां जानांगोन आरो
बेबो बेरायनानैबो देखायनांगोन नङा होनबा नोंथां? गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै
औ औ नंगौ नोंथां जेनेबा जों गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै जेनेबा जोङो भिडिअ बानाय नायो गुबुन जायगानि ज जाथिफोर एबा मानसिफोरा माबायदि जों बि बिसिनि थानाय जानायफोरा माबायदि बेफोरखौ जों माने बेरायहैनानै एबा गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै भिडिअ खालामनानै जों माने ससियेल मिडियायावहाय हगारनो हायो हायो आरो नायगिरि बिथांमोनहाबो जेनेबा मोजां मोनबाथाय बेफोरखौ नायसिगोन आरो जेब्ला नोंनि मोजां जेनेबा नोंनि भिडिअअआ मोजां जादों अब्ला बेफोरो लाइक सेशयार कमेन्टफोर बिदिनो बायदि बायदि खालामसिगोन बेफोरजोंनो माने जोङो रांफोरखौ खामायनो हायो आरो आरो गोबां रां खामायनो होनोब्लाथ' जोंना नायगिरि बिथांमोना एबा नायग्राफोराबो जोंना गोबां गोबां बुरजा जानांगोन जायखौ जोङो भिउस होनो बियो माने गोबां थांनांगोन आरो माने एबा बुरजा जानांगोन ना नोंथां
आरो बेल' नङा जोंहा फेसबुक दानि जुगावथ' आथिखलावथ' फेसबुक होनोब्ला बयबो मिथिखायो बयनिबो मबाइलाव एबा बयनिबो न'खराव एबा गासैबो मानसिनावनो सुबुंफोरनावनो फेसबुकआ माने था थाखायो जों बेफोराव नुनो मोनोदि गोबां मानसिफोरानो जेनेबा बेफोराव भिडिअ बानाय हगारनानै गोबां रां खामायगासिनो आरो आरो गोबां बिदिनो बायदि बायदि बायदि फट'कफोरबो हगारनानै जों रां खामायनो हायो जेनेबा जों फटक साफायनानै बिदिअ बानायनानै माबा मोनसे गेलेनानै बि माबा मोनसे खामानि मावनानै बा जानाय लोंनायखौ देखायनानैबो जोङो रां खामायनो हायो आरो जों नोंथां बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरो आं दा बुंगोन नोंथाङा जेनेब्ला आं दा नोंथांनाव मोनसे बाथ्रा सोंनोसै नोंथां नोंथाङाबो औ नोन नोन नोंथाङाबो आंनो ससियेल मिडियानि बागै ससियेल मिदिया मारै मारै खामानि माव एबा ससियेल मिदिया मा आरो मोनसे बाथ्राखौव नोंथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों रां खामायनो हायोब्ला माबायदि जेनेबा नोंथाङा माबायदि भिडिअफोर बानायनानै रां खामायगौमोन नोंथां नोंथाङा आंनाव अननानै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
हायो नोंथां हायो।
अ दे बिब्दिब्ला नोंथां एसे फोरमायनानै होदो।
जेनेबा जों बुंनो हायोदि जेनेबा जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव एबा डेलि लाइफ एबा जों बेफोरखौ दिन्थिनानै एबा जोंनि सामफ्रामबोनि जानाय लोंनाय बेफोरखौ भिडिअ खालामनानै हगारनानै जेनेबा जों आगारब्ला बेजोंबो जों भिउस मोनो जेनेबा जों बेजोंबो रां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ
जोंनि आखायावथ' जेनेबा एसेबां गोबां रां थाया नालाय जेनेबा जों गुबुन जायगायाव थांना नै गुबुन जायगानि सिनारि एबा जायगाखौ देखायनानै एबा बिसिनि जानाय लोंनाय थानाय बायदि रोखोमखौ देखायनानै जोंथ' ओ सानफ्रोमबो जेनेबा थांनानै भिडिअ खामनोथ' हाया नङा होमबा नोंथां?
औ औ
औ जेनेबा जों बिदिखौ हाया नालाय जेनेबा जोंनि सानफ्रोमबोनि जेनेबा थानाय जानाय लोंनाय बे-बेफोरखौ जों भिडिअ' खामनानै जों हगारनो हायो नङा होमबा नोंथां? आरो आं मोनसे बाथ्रा बुंबावगौ दे जेनेबा जों ससियेल मिडियाखौ जेनेबा जों मोजां मो जां खामानियाव बाहायाबा जोंनि जिउआव गो-गोबां गोहोम खोख्लैयो नङा ओमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां औ जोबोद मोजांखोनो होन्दों।
औ जेनेबा जेनेबा जों ससियेल मिडियायाव जों ससियेल मिडियाआवल' टाइम होबाय थानो हानै एबा गोसो होनानै जेनबा जोंनि बाहेरे-बाहेरा नि आउटनि खामानि जेबो मावालासिनो थाबा जोंनि माने जिउआनो गोग्गोम जे गोहोम खोख्लैयो नङा होनबा नोथां? जेनेबा गा जेबो खामानि मावालासिनो जों मावबाय ओ स'सियेल मिडियाआवल' नांथाबना थाबा
औ
नि जों नांगौखिनिखौ जों मावनांगौ खिनिखौ मावालासिनो जों ओ ससियेल मिडियाआवल' थाबाय थाबा जों जानाय लोंनायफोराव जेनेबा जों गावनि जानांगौखौनो जोङो दिहुनना दिहुनना लानो हानाय नङा। नङा होम्बा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ।
औ आरो जों आं बुङोदि जेनेबा जों ओ फरायसा फरायसा फोरनि जिउआव जेनबा उन्दैनिफ्रायनो जों ससियेल मिडिया होयोब्ला एबा जा ससियेल मि-मिडियाजों जों फोनांजाब खालामना होयोब्ला बे-बेफोरबायदि जेनेबा गथ'फ्रानो जों देरनानै मोजां जेनेबा बेफोरबायदि गथ'आ मोजां खामानियाव ससियेल मिडियाखौ बाहायोब्लासो जेनेबा इयुनाव मोजां जा यो नङा ओमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां औ
जेनेबा जों उन्दैनि फ्रायनो ससियेल मिडियाखो होबा जेनेबा बे उन्दैया उन्दैनिफ्रायनो जेनेबा ओ ससियेल मिडियाखौ मोजां खामानियाव बाहायाब्ला बेयो जेनेबा गथ'आ देरनानै मोजांथ' जाहैया नङा ओमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां औ।
औ औ नोंथां। जेनेबा जोङो ससियेल मिडियाखौ बुंनो थाङोब्ला ससियेल मिडियाया जों ओ माखासे बाथ्रायाव मोजांबो आरो माखासे बाथ्रायाव गाज्रिबो नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ।
आरो जों ससियेल मिडियाआवल एथ'बां नांथाबना थाब्ला जोङो जोंनि जेनेबा ससियेल मिडिआयाव जोङो सानसे गाहाम नांथाबना थाबा जोंनि देहाफ्राबो जेनेबा दुरबल जालाङो एबा बेमारि टाइप बेफोरबायदि जालाङो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ
औ औ तारमाने नोंथाङा आंनि बुंनाय बाथ्राखौ बोरै मोनखो एसे एसे फोरमायदो।
औ आंथ' दायो जोबोद मोजां मोजां नोंथांनिफ्राय बाथ्राफोर मिथिनो मोनबाय बिनि थाखाय थाखाय नोंथांखौ जेनेबा गोबां साबायखर बावनाय थाबाय दायो जों सानैजों रायज्लायनानै जोबोद
औ औ नोंथां औ।
मोनथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय नोंथाङाबो आंनिफ्राय मोनथियै बाथ्राफोरखौ मिन्थिनो मोनबाय जानांगौ बिब्दिब्ला
औ नोंथां औ
समाबोथ' जाबाय नङा होमबा नोंथां नोंथाङाबो माबा मोनसे खामानि दं जानांगौ एबा औ आरो आंनाबो माबा मोनसे खामानि थागोन आं बेफोरखौ मावनोसै बिदिब्लालाय नोंथां खलखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै ना।
औ नोंथां औ औ
औ दे होमबा ना नोंथां।
औ नोंथां औ।